अ मा खालामबाय दङ नोंथाङा सिनायदों नोंथां मा खालामबाय दङ नोंथां
दङ आंङो मोजाङैनो दा जिरायनानै दं ओंखाम जाखांनानै
नंगौ नोंथां मा ओंख्रि जानाय नोंथां
हाब दिनैनि ओंख्रिखौ बुंबा खदैसो गगोनदांलै नोंथां
नंगौ नामा नोंथां दे बुंनायसाय नोंथां
नाफाम बिदै जोंना दिनै ओंख्रिया
नंगौ नामा नोंथां जोबोद गोथाव जाथारदों
औ नाफाम बिदै होनबाथाय बरनि ना
औ नों
खथेखौलाय थिनाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां नोंथाङा नाफामखौ माबैसा बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
उम जोंनिजों नाफाम बानायनाया एसे गुस्लायबोबाय होनबा बांद्राय होननाय जानाय नङा नोंथां
दे बुंनायसाय नों
सिगाङावथ उम सिगाङावथ ओरैनो नाफामखौ एरग्लिनानै बिदै फुदुंनाय ओरैनो बाथोन बेबायदि जायोमोन
नंगौ नोंथां
औ औ दा जानाया एसे जे सेन्स जाबाय
नंगौ नोंथां
उम ओइ थावनायखौल नांगौ नालाय जोंनो दा एसे थाव होयो सामब्राम होयो सिगाङावनो साराय गुदुं फुदुंनानै
नंगौ नोंथां
उम बिनिफ्राय माबायो मा होनो इदिखौहाय थाव होनानै सामब्राम ओमफ्राय नाफाम होनानै इसेनो एरग्लिग्रोयो आरोखि एरग्लिनानै दै होयो हो
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
दै होनानै बिदिनो दसे मोननानै गंगार दुन्दिया आरि होनानै होबानो बाब मोदोमग्लुंलायसै आरोना
दनो
नोंसिनि जों बोरै बोरै जायो नाफामखौहाय?
औ नोंथां जोंनिखैबो गोबांखौनो नाफाम जानायखौ नुनो मोनो
उम
जोंनि जायगायाव नाफामखौ नाफाम नाफाम होनोब्लाथाय बेयो जोबोद जानो गोथाव
उम उम नंगौ नंगौ नोंखा
सरासनस्रायै एबा जों गोबाङैनो ओ ना फिसा फिसा फिथिख्रि ना एबा फोथिख्रि नानिफ्राय जों एबा मावा नानिफ्राय जों बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ
जोंनिथिंजाय जोङो नाफोरखौ फोथारफोराव ओ लाना फैयो फोथारनिफ्राय गुरनानै एबा सारनानै लानानै फैयो। बेनि उनाव। बेखौ ओ इसेब। फोरानदबनानै।
नोंगौ नोंगौ।
फोरानदबनानै बेख खौ जोङो ओ। माबा मा होनो बेखौ। ओम संख्रै। औ सेंग नंगौ नंगौ सानदुङाव फोरानो एबा जोंङो अरखियावबो एसे फोराननो हायो नोंथां।
आरो सुंख्रि इसे सारनानै जोंङो ओ थालिर बिलाइ। मिथिगौ ना नोंथांङा थालिर बिलाइखौ। औ थालिर बिलाइयाव जोंङो बेखौ ओम एक जाब जाब बानायनानै जोंङो। इसे एसे। जों बे थालिर बिलाइजों। जोंख्लोबनानै दोनो माने बाहाय बाहाय।
खौहाय?
ना गोरानखौ नारों गोरांखौ बेनि उनाव बेखौ साननैसो बिदिनो माने नाया रानखांनायनि उनाव आरोना। ओ रानखांनायनि उनाव। बेनि उनाव जों बेखौ जोख्लोबना दोननाय उनाव। ओइ जोंनिया। अरलख बायनानै। ओ जों सारायफोरखौ जानना लाबाय जानना ला खांनानै बेयावहाय साराय गुदुङाव जों माने इदि जोंङो थालिर बिलाइखौ जे जोख्लोबना लादोमोन। हा नाखो बेवहाय माने सा बेखौ साराय गुदुंङाव माने ओ जोंङो होयो आरोना। होखांनायनि उनाव एसे दसे। दसे सम हमना लाबाय जि मिनिटसोनि उनाव जों बेखौ ओ जि मिनिटसोआलागै जों बेखौ गुदुं गुदुं सारायावब दोनो आरो। दोननायनि उनाव बेखौ औ ना गोरानखौहाय। नो बिदिबोख खालामो आर'जोंङो बे ना गोरानखौ जोंङो मा खालामो होनो ओ फो-फोराननानै गोबाव सम जोंङो दोननायनि उनावबो जों बेखौ ओ नाफाम माने एग्लिनानै एग्लिना दोनो आर' ना नाखौ। खौ एग्लिनानै गोबाव सम दोनोबो जोङो। बिदिनो जों बेखौ गोसो जायोबा माने जोङो आं दानिसोदि बुंबाय थालिर बिलाइ जोख्लोब नानै जि सारायाव होनानै बानायनाय बेबायदि बानायनानै जानो हायो। आरो बेयो जोबोद जानो गोथाव नोंथां।
होम ओम
नोंथांनि ओनसोल ओनसोलावबो ओ माबाफोर मा होनो बेखौ औ नारजि जायो नामा?
नारजि जायो औ जायो।
औ नोंथां नारजिखौ माबायदि मोनो? जानानै नोंथां
नारजिखौथ' मोजां मोनो ओरैनो अमा मेजेमजों सङोब्ला बांसिन गोथाव गोथाव मोनो आरो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो औ न'फोराव नारजिखौ बानायना जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओं। कारस खारजोब फोरावबो जोङो एबा ओ जोंनिया मानसि थैयोबाथाय जों बेखौ जि से दाननि उनाव जि खुङो। बेवहाय जोङो बेखौ ओ बानायना होनायखौ नुनो मोनो आरो। नारजिखौ। नोंथांमोननिथिं होयोना बिदि?
नंगौ नंगौ थारैनो होयो होनाया। आरो बेखौहाय जोंनियाव बेहाय ओरैबायदि फोथायो माने बे नारजि अरगारनाय होनोना नों दा जेखौ बुंदों बे माने गोथैफोरजों जि सोमोन्दो दंमोन बेखौहाय नारजि अरगारनाय लोगो लोगो लोगो बे सोमोन्दोआ जोब्बाय होननानै जे जोंनियावहाय फोथायनाय दं आरो।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फोथायो नोंथां।
उम। दा बेखौहाय गोथै गारैनाय समावबो गोथै गारैग्राफोरनो अरहोयो।
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय आरो सारादु नों जेरेखम खोन्थादों बेबायदिनो सारादु समावबो ओंखाम जानाय समाव बयनोबो एवनानै सोरबा सोरबा आरो सोरबा एवालासिनो ओंखाम जानायावहाय बिदिनो दोंफा दोंनै दोंफा दोंनै राननानै होयो।
नंगौ नोंथां बेखौ
औ ओंखाम जानायजों ओंखाम जानायजों बेखौ खौ जाफायो आरोखि उम। खायनो फोथायनानै लायो।
ओ बेवहाय जोङो ओ अमा बिबौफोरखौ एसे गारलाना होबा साबसिन जायो नामा नोंथां?
मोरै बुंदोंमोन?
अमा बिबौफोरखौ
औ।
अमा बिबुफोरखौ जों होबाथाय इआव साबसिन गोथावसिन जायो न' नोंथां?
औ औ।
जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि जायगायाव बिदिबो जायो। न'फोराव ओरैनो माने संना जाबाथाय जोङो बे अमा बिबुखौबो होनानै जायो आरो नोंथां।
नारजियावहाय
औ नारजियावहाय बेयो जानायाव गोखा थेवबाबो माने जानानै जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां।
उम उम बेफोरो माने आं सानो बेफोरो देहानि थाखायबो बे नारजि जानाया मोजां होननानै आं साननानै लायो आरो।
नंगौ नोंथां। जोङो जेहेथु नंगौ नोंथां जोङो फोथायो बांसिनानो गोबाङानो माने गोखा। जिहेथु जोंनिया नारजिया मा गोखा नङा होमबा स' गोखाखौ जायोबा जोंनिया बुंनाय जायो माबा फिलौ फिलौ माने जोंनिया ना। उदैफोराव फलौ जाबा थाय जोंनिया बैफोर फिलौफोराबो खारो आरो लोगोसे देहायाव बायदिसिना गाराय गुराय जानायफोराबो हामो होननानै जोङो फोथायनो मोनो आरो नों नोंथां
नोंगौ नोंगौ बर'नि जाग्राफोरनि गेजेराव नारजियाबो बिराद मोनसे मुंदांखा होनबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङाना नोंथां?
नंगौ नोंथां बेयो बर' ल' नङा जोंनि ओनसोल ल' नङा गासिबो जोङो ओ गोबां गोबां गुबुन गुबुन जागाफोरावबो जों बेखौ गोबाङैनो जानाय नुयो नोंथां।
उम
बेयो थारैनो जोबोद ओ जाथावना ओ जा ग्रा मुवा होनबाबो जोङो ओ माने मा होनो बेखौ ओ गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां।
औ औ औ ओमफ्राय नोंथां आं मोनसे सिगाङावहाय सावरायबोनाय जे नाफाम बानायनाय आं बेवहाय इसे गोनो गोथो मोनदों आं । ए नाफाम देनाय औ बे नाफाम देनाय बेवहाय जोंनियावहाय इसे आलदा बायदि मोनो आं बिदिनो थास' होनानै देनाय आरिनाय बिदिया नोंसिनाव गैया नामा?
औ नों नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो ओ गोबाङानो थास' होनानैबो जोङो बानायनायखौ नुयो नोंथां।
अ
आरो गोबाङा बे आं बुंनाय बाय दिनोबो बानायो नोंथां बेनि बेनि जि जानानै जोङो जि गोथाव मोनो बेयो एसे आलादा आलादा जायो नोंथां।
दे बिदिब्ला आं सानैजों रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। खायनो फिन खेबसे उं गोजोननाय जासि हरबाय दे आं नोंनो।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरफिननाय थाबाय नोंथां।
ओ दे दे।
दे दे।